औ खोनादों,
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ फ्रिैयैनो दं आं, !
अ बिबदिब्ला नोंथांनि, सायाव मोनसे आयदा लानानै सावरायदिनि
औ, !
ओ जोंहा ओ दानि जुगाव बा गोदोनि जुगनिफ्राय दानि जुगसिम जोङो ओ ओ हान्थिनाय हान्था मेला ओ गारि मथरनि सायावहाय माबायदि जौगानाय नुबोदों बेखौहायो नोंथांखौ एसे
औ औ औ जागोन दे नोंथां। ओ गोदो गोदायनि समाव माने बांसिनानो गराइ गारि आरो साइकेलफोरजोंसो बांसिन हान्थिनाय नुनो मोनो आरो थाबायोमोन बांसिन माने गराय साइकेल आरो जायोमोन आरो बिदिनो थेलाफोर नारोमोन बिदिनो मानि गोबां खसथ' खालामोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो हान्था मेला बायदिसिना खालामनो थाखाय जों हाथाइ बाजारफ्राव थांनो थाखाय बिदिनो थेलाफ्राव माबाफोर बुस्थु बिदिनो मैगं थाइगंफोर फानहनोबा मैगं थाइगं थिखांनानै थेला बोनानै हाथायसिम लाङोमोन आरो आरो बिदिनो साइकेल गोनांफ्रा साइकेलजों बिदिनो बस्थायाव सोनानै एबा माबाफोर आइजेंफ्राव लानानै बिदिनो नारना लाङोमोन आरो बिदिनो गोदोनि दिनाव गोबां गोबां खस्थ'जों माने बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव थांदोंमोन दा ओ थिग बिदिनो दा जोंनियावबो गोबां माबाया सोलायजोब्बाय बिदिनो गोदोनि मन्दिरा गैला माने आरो गोदोनि दिना माने एसे मोदोमफ्राबो एक्सारसाइस जायोमोन बिदि नारनाय मानाय गोलोमफ्रुनायजों। गोबां माने देहायारि जेंनाफ्रा माने जोबस्राङोमोन आरो बिदिनो आरो देहाफ्रा गोख्रों जायोमोन बिदिनो नारना लांनानै खस्थ' खालामनायाव माने। आरो दा गोदान मुगायाव माने बांसिनानो बिदिखौ नारना लाङा रावबो बांसिनानो माने जोबोद खम रावबो लांआ नुला माने बांसिनानो थम थम बारा बिहरगोन माने बाइकफोर गैयाबाबो बिदिनो बाइकफोर गोनांफ्राथ' लां न'निफ्रायनो लांसिगोन बिदिनो गारि गोनांफ्राबोथ' न'निफ्राय लांसिगोन बिदिनो जायफोर गैया बिसोरो माने दाना थम थम बायदि गारिफोरखौ भारायाव लानानै माने बिदिनो हान्था मेला राहा खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो गोबां ओ हाथाइ बाजारफ्राव जोङो बायदिसिना माल बुस्थुफोरखौ जोङो दाना लांनो गोबां सहस जाबाय आरो गोबां आराम जाबाय आरो आराम जानायाव माने जोंहा खस्थ'आ एसे खम जाबाय आरो बेनि थाखायनो माने जोंना गोलोमदैफ्रानो ओंखारला माने जोबोद आराम जाबाय बिनि थाखायनो जोंनाव माने बेमार आजारफ्रा थाब जायो आरो जोंना सान्दुंफोरखौबो दाना जोंङो सहायनो हानो नागिरला बारा खस्थ खालामनो हाला हान्था मेलाखौ जोङो माने गोदो जोबोद खस्थयै खालामामोन दाना जोबोर आरामै खा लामग्रा जाबाय ओम दा गोबां बिदिनो गारि मथरफोर जोङो दङ जै जोङो पेट्रल डिजेलफोरजों खारनाय हा गारि मथर आरो दानि गोदान मुगायाव बांसिनानो इलेकट्रिकबो ओंखारबावबाय इलेक्ट्रिकनिया जेरै टम टम आरो बे बेटारिजों खारो आरो बेटारि स्कुटि ओंखारबाया बेटारि स्कुटिफोरजोंबो माने गोबां बिदिनो थाव नाङा डिजेल नाङा पेट्रल नाङा बिदिनो बेट्रेरि चार्जारजोंनो माने थाङो आरो बेटारिजोंनो नों मोब्लिब गोहोनि सायाव थाङो आरो बेयाव माने कारेन्ट बिल बायदिसियाल बारा जासिगोन ओ बांसिन माने बिदिनो थावफोर सोनो गबाय बिदिनो कारेन्ट बिलफ्राथ माने कारेन्टफ्राथ नआवनो थाखायो नालाय ननिफ्रायनो सार्स होनो हसिगोन बिनिन उनाव जेराव थाङो बेयावनो थांसिगोन आरो बिदिया माने एसे खरसाया खम आरो बिदिनो ओमफ्राय ओरैजाय बिलाव लाइट बिलावसो बारा जालाय सि जानबा हागौ हमनो हाया दाथ लाइट बिला गोबां बारायनानै दं स्मार्ट मिटार जानायनिफ्रायनो आरो जोंनि हान्था मेला आरो गारि मथरनि बागै बुंबावो माने जोंनिया गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो गराइजोंसो थाङोमोन नङा होमबा गराइनि जायगायाव दा मटर साइकेल जाबाय बिदिनो थेलानि जायगायाव दा गारि जाबाय आरो गोदो रिक्सानि जायगायाव दायो मा थम थम गारिसो फैबाय गोदोहाय बांसिन रिक्साफोरजों सलायोमोन दा रिक्साफ्रा थैजोब्बाय रावबो माने रिक्सायाव गाखोला दानि दिनाव सोरबाफोर रिक्सा लानानै फैबा माने रावबो गाखोनाय नङा बांसिन माने थम थम आवसो गाखोगोन थम थमाव माने मोजां इदिनो बारबो नाङो बिदिनो जा सिनारिफोरखौबो नुलाङो नालाय बिदिनो थम थमफोरखौ गाखोसै आरो बिदिनो गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन रिक्साफ्राव गाखोयोम इ रिक्सायाव गाखोनायाव माने बिदिनो गोबां ओ लेट जायोमोन स्पीडाव थांनो हाया बिदिनो स्ल जायो ओ खांगौ नांगौ बायदि समावनो मोनहैया रिक्साफोरजों आरो जोंना माने साथाम साब्रैफोर गाखोबा गाखोनो हाया आरो जोङो रिक्साफ्राव बिदिनो सालायग्राया सासे सुबुंसो नालाय रिक्सा सालायग्राया माने हानो नागिरा साथ्राम साब्रै गाखोबाथाय दा थम थममाव जोङो सयजन गाहाम गाखोनानै जोङो थां नो हायो दा मोब्लिबनि सायाव माने गोबां बिदिनो जोङो गारि मथरफ्रा माने गोबां ओंखारबाय मोब्लिबनिखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हानायाव माने जोंहा जोबोर मोजां जादों। आरो लासै लासैनो बिदिनो गोबां इदिनो ओंखारलांनो हागौ जेरै दैजों सुब दै जों गारि खारनाय बायदि ओंखारबा जोबोद जौगाबावगोन। दैजों गारि खारनाय ओंखारबाथ' जोबोद मोजां मोनगोन आङो। आरो गोदान बि गियानगिरिफ्रा मा मा दरनबावो। दा नोंथां एसे बुंदो नोंथाङा गारि मथरनि बागै।
औ ओ नंगौ ओ नोंथाङा ओ बुंलांबाय जे गोदोहाय जोङो माबायदिमोन ओ माबायदि हान्था मेला हान्थि नो हायोमोन आरो जोंनाव गोदो मा दंमोन था-थांनो थाखाय फैनो थाखाय। आरो दानि जुगाव माबायदि जाखो बेखौ नोंथाङा गुवारैनो बेखेवबोबाय। ओ नंगौ जोंहाथ' गोदो गारि मथर गैयामोन। ओ जोङो आइथिंजोंनो गोजान गोजान लामाबाबो जोङो आइथिंजोंनो हान्थियो मोन होननानै खोनाबोयो आरोखि। ओ बिब दिनो गारि मटरबो गैयामोन नालाय आइथिंजोंनो जों गोजान गोजानबाबो थाबायना थाङोमोननो ओ बिनिफ्राय साइकेल बेसेबा गोबावनि उनावसो साइकेलबो नङा ओ मोसौजोंहायो जोङो ओ गराइ गारि हो नो गरायजों मोननाय मा मोसौ गारि बेफोरबायदिनो जोङो ओ बि बेफोरबायदि गारि बानायनानैसो बेजोंसो थाङोमोन बा लामा हान्थियोमोन होनदों आरखि ओ बिब्दिनो जोङो ओ लासै लासैनो बेफोरखौहायो जोङो नागारनानै ओ रिक्सा ओंखारबाय, साइकेल ओंखारबाय, नङा होमब्ला? ओ रिक्सायाव जोङो गोदो गा खोनो मोनोमोन ओ आरो जोङो गोदोहाय बेफोरबायदिनो गराइ गारि मोसौ गारि बेफोराव जोबोद गाखोबोयोमोन आरखि। नाथाय दानि जुगावहाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया। ओ जोङो दानि जुगावहाय गारि ओंखारबाय। ओ मटर साइकेल स्कुटि होन ओ थम थम होन अट' होन ओ बिब्दिनो ओं खार होन बेफोरबायदिनो ट्राक, बास, गुबुन गुबुन रोखोमनि ट्रेन बेफोरबायदि ओ गोजौआव बिरग्राबो जोंहा एर'प्लेन होनो बा बेफोरबायदिनो फाइटार बायदि रोख खोमनि जोङो दानि जुगाव मो नुनो मोनबोबाय आरखि आ बा गाखोनो मोनबोबाय। ओ जोङो दानि जुगावहाय जोबोद जौगानायखौ नुबोबाय ओ जोङो ससे लामा हान थिनो थाखायनो जोङो साइकेल बा साइकेलखौथ' जोङो दानि जुगाव बांसिनानो नुनो मोनफिनलि बाइक बेफोरबायदिखौहाय जोङो दानि जुगाव गंसे गंसे थाजोबो होननानै जोङो नुनो मोनसै बांसिनानो। जाय बायनो हायैयासो दंसै आरो। ओ बिब्दिनो जोङो ओ गारिफोराबो मानसि सुबुं अनजिमायाबो बांनायनि फ्राय बांबाय बिदिनो जोङो गारि मथर बायनायाबो बांद्रायबाय बा सालायनायाबो बांद्राय नायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय नङा होनब्ला।
औ नोंथां।
बिनि जाहोनाव जोङो ओ लामाफोरावहाय गारि मथर खारनाया बांद्राय जाबाय। ओ जोङो बहाबा ओ गोजान लामा हान्थिनो थाखायबाबो जोङो दसेनो सहैनायजों जोङो थांनो हासै आरो माने ओ जोङो ओ गोबाव समजोंहायो ओ नेयै नेयै जोङो ट्रेनफोरजोंबाथ' जोङो जोबोद गोबाव सम लायो दिल्लीफोरसिम गाखोनोबा नङा होनब्ला। ओ बिब्दिनो जोङो समखौ बासायनो थाखाय जोङो गोजौआव बिरग्रा ओ एर'प्लेन बा बेफोरजोंनो जोङो ओ आथ घन्टाफोरनि लामायाव ओ दुइ घन्टा बा थिन घन्टायावनो सहैनाय जों बेजोंनो लामा हान्थिनो हासै ओ बिब्दिनो आरो जोङो बहाबा नोङो ट्रेन गाखोआबा ओ बासजोंबो थांनो हायो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव ओ बिनिफ्राय जोङो सुबुं अनजिमाया बांसिन बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबाय गारि मथरा बांद्राय जाबाय बिनिफ्राय लामाफोरावहाय ओ बेफोर गारि मथरफोरखौहायो बांद्राय खारनायखौ नुनो मोनबाय जोङो जालु जाला सोरबा एक्सिदेन्ट जानाय सोरबा सौग्रावनाय गारि म टरजोङो बेफोरखौ जोङो जाफ्लेबाय थानायखौ नुसै आरो दानि जुगाव ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला गारि मटरा जोंनो थाखाय जोबोद मददबो होयो। बा जोंनि देहाखौनो माब्लाबा खहाबो खालामनायखौ जोङो नुबोनो मोनो आरोखि जोङो माब्लाबा समावथ' गोलैबा बा सोरजोंबा सौग्रावलायबा जोङो ओ देहाफोरावहाय बहाबा दुलुगोन बहाबा मा जागोन जोङो माब्लाबानि समाव जेबो हमनो हाया ओ बेनिखायनो जोङो ओ गारि मथर दङब्लाबो बा सालायबाबो जोङो ओ लासैयैनो गाव गावखौनो थाल लानानै मोजाङै सालायनांगौ आरोखि बिदिनो जोङो ओ गारि मथर सालायनो थाखायब्लाबो जोङो दानि जुगावहाय ओ गोदान गोदान रुल्सफोर ओंखारबाय नङा होनब्ला ओ जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरा टाउन सहरावहायो ओ गारि सालायनो मोना ओ जेब्ला जिदाइन बैसोनि बारो अब्लासो जोङो सालायनो मोनो ओ बिब्दिनो गारिफोर दंब्लाबो जोङो लांनोनो मोनखाया दानि जुगाव ओ बिब्दिनो लाइसेन्स बायदि बिसिना लेखाफोर नांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोङो जानला मोनलाबो सालायनो मोना आरो ओ मोजाङानो जादों बेफोर रुल्सआ ओ जाहाथे जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा सालायथिंनानै ओ खहा जाया बेखौहायो बासा यो मोजां मोनदों आरो ओ बिब्दिब्ला दसेनि समनि थाखाय दोनथ'नोसै
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंब्ला दा दानहरनायसै।